औ
अदसा नोंथां,
खोनादों औ खोनादों आदाया?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बेखौ आदानिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय आङो।
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ
नोंथाङा बै औवाजों हेबनायनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा?
अ औवाजों हेबनाय,
औ
अह अ नंगौ नोंथां। अ औवाजों हेबनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव बांसिनानो आरो ओ गोदोनि समाव औवाजों माखासे हेबनाय बिदिनो आइजें आयला जोंहा बर' समाजनि गेजेराव नुनो मोनोमोन आरोखि। जेरै जोंहा जेखाइ, खबाय ना गुरनो थाखाय आरो बिदिनो सान्द्रि, दाला बेफोर जाबाय माइरं जावनाय, माइ जावनाय बायदिसिनायाव बाहायनो थाखाय आरो लोगोसेनो जोंहा दंबावो माखासे मानि जेरै ओ गिस जायखौ जोङो गिसिबखौ जों मा बार मोननो थाखाय जोङो ओ बिदिनो गोबां खामानियावनो बाहायोमोन जेरै उन्दुनो थाखायबो दसे जिरायनो थाखाय थाखायबो बेबायदि आरोखि आरोबाव गोबां माखासे मानि दंबावो जोंहा जेरै सेन बेखौबो ना सानो थाखाय औ बिदिनो जोंहा माखासे मानि आइजें आइला जोङो बर' समाजाव गोदो, औवाजों हेबनायखौ नुनो थाङोमोन आरो। औ नाथाय नैबे दा सोलिफुबाय थानाय एबा गोनोखो जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खम जालांबाय आरोखि। बे औवाजों हेबनाय आइ जें आयलाखौ जोङो जोबोद खम नुनो थाङो आरो दा सा समाव मानो होननानै बुंङोब्ला दानि जुगनि मानसिफ्रा ओ जोबोद गावनो गाव बेस्थ जाना थायो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब आरो समनि उन उन खारफानो हमबाय जायनि जााहाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोननाया जोबोद खम जाबाय आरोखि
हलांनो हमबाय गै
गोरलै राहानि थाखाय जों मा खालामनो हमलांबाय बैफोरनि सोलायै जोङो माखासे मानि प्लास्टिकजों बानायनाय आइजें आगजुफोरखौ जोङो बाहायनो हमनायनि जाहोनाव बे औवाजों बाहाय ओ औवाजों हेबनाय माखासे आइजें आइला बेफोरखौ जोङो खम नुनो मोनलांबाय आरोखि दा बे समाव आदायाबो औवाजों हेबनायनि आरोबाव माखासे आइजें आइला आं मिथियै दंबावो नामा नोंथाङा फोर नामा? आरो मास सोलायबोनो हमखो? गोदोनि आरो दानि जुगाव बैफोरखौ बाहायनाया बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना
औवाजों हेबनायाथ' गोबां रोखोम रोखोमनि दंमोन? ओम जेरै- नोङो औवाजों हेबनाय जे खादा
औ औ औ आदा
खादा बे खादाखौ जोङो माने बे मोसौ गुलियाव गोबोरखि गारनाय लोगोसे बेखौनो जोङो मा होनना बुंङो बेखौ ओ भारखादाबो होनना बुंनाय जायोमोन जोङो ‌। बेफोरखौ जोङो बेफोराव माने बे खादायाव जों
औ
उ ओ गोबोरखि गारग्रा खादाबो बानायोमोन हा रोगानो हानाय खादाबो बानायोमोन। बेबायदिनो गोबां गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदि ओ बानायोमोन आरो आगोलनि मानसिफोरा आरो लोगोसे ओ खादा माने खादा फिसाबो बानायो जेरै बै खादा फिसाखौ ओरैबायदि खामानियाव बाहायोमोन जों जेनेबा बिबार खानाय मैगं खानाय ओ बेफोरबायदि गोबां खामानियाव जों बाहायोमोन आरो नाथाय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि नुहुरो माने गोब बां सोलायनायखौ जों नुहुरनो मोनो आरो माने नोङो जेरै दिनै ओ गामि। गामि नोङो ओ बे प्लास्टिकजों बानायनायखौ। उम गामि गामि जासिनो फैयो ओ माने मानसिफ्रा गोबां बो बानाय जालांबाय आरो माने दिनैनि बेखौ जों नुनो मोनो जेरै दस दस थाखायावनो बा जिराङावनो जिराङावनो नों ओमबा मोनसे ओ प्लास्टिकनि खादा बायो मानसिफ्रा बै गोदोनि हेबनाय गोदो जिबायदि हेबनानै जों बाहायोमोन आखाइजों हेबना औवानि। ओ बे बे खौ माने ओ गारलांनो हमबाय मानसिफ्रा। बेबाय बिदिहाय आरो ओ औवाजोंथ जों गोबां खामानि जायो जोंहा ।
औ
नङा होनबा? जोङो गोदोनि मानसिफ्रा गोब गोबां माने आइजें आइला हेबनानैथ' गोबां रायजो जाबोगासिनो दिनैनि दिनाव सोलायनाया जोबोद जानो हमलां जोब जोब्बाय आरो माने बेबायदि। नोंथाङा
औ
माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा? माने जेनेबा औवानि हेब हेबनायनि बागै।
औ आदा औ अब्ला आदाया बुंनाय बेबायदिनो जोंहा माखासे मानि बिदिनो गावनि जा सरास सनस्रा। सोलिबाय थानाय ओ जिउआव नांगौ जानाय खामानियाव बाहायनो थाखाय जेरै हा रोगानायनि थाखाय गोबोरखि गारनायनि थाखाय बि खादा बानायनो लायो होननानै बुंबाय औ बेबायदिनो जेनेबा ओ जोंङो दा गोसोआव फैजोबबाय माखासे बे मानि आरोबाव आइजें आयला दंबावो होननानै सानो जेरै जोंहा मा होनना बुंगोन बेखौ खिरखा बा खादा एसे बिबार खानाय माबलाबा मैगं खा थानाय बेफोरबायदियाव जोङो मा बाहायोमोन आरो बायदिसिना मैगं थाइगं दोनथ'नो थाखायबो बाहायोमोन। औवाजों बेबायदिनो आरो बुंबावनो हायो जोंङो औवाजों बानायनाय माखासे बर आगजु जोंहा सिफुं दाम
औ औ
जि आइटेक मोनदों सिफुंङा नंङा होमबा आदा औ औ बियो थरखाया जेरै जाहैबाय
औ
आरो जोंहा दंबावो थरखा
औ औ
औ बेबायदिनो जोंहा माखासे औवाजों औवाजों हेबनाय बेबायदि माखासे जोंनाव गोदोनि समाव जोङो जोबोद बाहायनायखौ नुयोमोन आरो औवाजों हेबनाय औवाजों बानायनाय बेबायदि नाथाय गोनोखु जुगाव माबा मोनसे बिदिनो आजु नांगौब्ला जोङो प्लास्टिकनिल बाहायनाय नुयो बेबायदि आरोखि मानो नों गै स पजिति मोननाय आरो थाबनो मोननाय बेफोरखौसो बुंना लानो हमदों आरो जोंनि जा जिउआव। ओंखायनो बैफोर खमिलांदों। बेथ' बुंनो थाङोबा मोनसे जोंनि हारिमुजों लोब खोनादोंना आदाया औ दा जोंहा औवाजों हेबनाय माखासे आगजु आइजें आरो माखासे दामजु बेफोरो बरनि हारिमुजों लोब्बा गैया होमबा आदा।
दङ दङ दङ दङ।
फोरो जा खम जालांनाय बा गोमालांनो हमनाय, बेफोर हुदाया, बेयाव जोंहा बर' हारिमुआव माखासे गोहोम गोग्लैनाय बा खहा जानो थांदों नामा? बर' हारिमुआव बेफोर गैयै जालांनायाव?
जोंहाथ गोबां गोबां खहा जादों।
औ।
बेबायदि। मानो होनोबा जोंहा बर'आव मोनसे बुंनाय दंखायोमोन। नङा होमबा।
औ।
जोङो गावनो बानायोमोन। जों दस एसे खम बाहायोमोन माने। जों गोदोनि समाव जोङो गावनो बाहायोमोन। गावनो। आखाइजों हेबनानै। गावनो जा नांगौ बेखौ जोंङो । बाहायोमोन।
औ औ औ।
ओमफ्राय। नोंथाङा माबाफोर सोंगौ सोंबावनो?
ओ जोंहा माखासे मानिथ बिदिनो थाबाय जेरै जोंहा ओ दाउ दाउ जा बिदै दैनो थाखाय जोङो बासा बानायनानै होयोमोन बेखौ मा होनोमोन आदा?
अ बे खौ। अ दाउ
बेबायदिनो औ दाउ गग्रायाबो खख्ला टाइपनि आरोना औ औ । बेबायदि आरोखि अब्ला जोङो माने। मा जायखि जाया नांगौखौनो जोङो मा गावनो बानायनानै लायोमोन आरोखि।
औ।
औ बे दाउ गनायनायनि थाखाय खख्लानिफ्राय लानानै। जोंहा ओंखा जा मा होन्ना बुंगोन मैगं थाइगं दोननो मैगं खानाय एबार खानाय बेबायदिनो गोबोर गारनाय हा रोगानायनि थायार लानानै। ना गुरनो थाखाय जोंहा जेखाइ ना लानो थाखाय ख बाय बेबायदिनो बार सिबनो थाखाय जोंहा गिसिब उन्दुनो थाखाय धारा नङा होमबा बेबायदि माने मा नांगौखौनो जोङो माने एखदम बानायजोबनानै लाखायोमोन आरोखि आरोथ आं ओ जोंनि दा नै बेयाव आं नुनो मोनाखै नाथाय आङो
औ
मोननिफ्रायनो खोनाबोदोंमोन। जे औवा हासुनिबो मा जोन जोंहा जा दै लोंनाय
औ औ
मानिनो बा लायोमोन आरो औवा हासुं
उम गोदोनि समाव औ बेखौ जों गोदो खोनाबोदों। माने बै समावथ जोंहा जोंहा बैबायदि दिनैनि। दिनाव जाबायदि मोननाय बे बायदि खम बाहायोमोन आरो जोङो दिनैनि दिनाव जा जों गिलास बाहायो जों प्लास्टिकनि दिललि बेफोरखौ जोङो एसे खम बाहायो माने गैयाखौनो बुंजायोमोन आरो बै समाव बेै समाव जोङो बबेबा गोजानाव थांबाय जों गिलास मोनो जों बो बिदिनो बेव औवाखौनो दाननानै जोङो औवा हासुङावनो जोङो दैखौ लोङोमोन आरो बेजोंबो जोङो जिउ राहाखौ खुंलांनो हाबोदोंमोन आरो। बेबायदि
अब्ला बे औवाजों हेबनाय आरो औवाजों बानायनाय माखासे आइजें आगजु दामजु बे आयदायाव आदाजों ओ सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
उम उम
ओ माखासे मानि मोनथियोबद थ्राखौ नोंथांनि बेबो आङो मोनथिबाय आरो माखासे खोथाखौ आं नोंथांनो फोरमायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
गोजोननाय थाबाय ओम।
जोङो उननि समफोराव आरोबाव माखासे आयदा लानानै बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन आदानि देहाया जेन जे ब्लाबो गोग्गोयै थाथों बेखौनो आङो इसोरनि सेराव आर'ज नानै जा जोंनि सावरायलायनाय बेखौ दोनथबाय होननानै आं आदानो
गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय फंबाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला।